हेलौ
नोंथां।
औ
हेलौ
औ खोनादों दे नोंथां बुंलाय?
खोनादों ना नोंथाङा?
औ खोनागासिनो आं।
औ खुलुमबाय नोंथां। ओ मोनाबिलिनि गोजोन हामलायथिखौ जासिहरनाय थाबाय नोंथांनिसिम।
नोंथांनिसिमबो गोजोन मोनाबिलिनि गाहाम हामग्लायनायखौ
जों एसे सावरायनो सानदोंमोन। ओ नोंथाङा सम होनो हागोन ना? खोनादों ना?
औ खोनागासिनो आं औ औ हागोन दे।
औ नोंथांनि औ नोंथांजों आङो बैसागोनि सोमोन्दै एसे सावरायनो सानदोंमोन। अ बिदिब्ला जोङो बैसागु खौ माबोरै फालियो माबायदिहाय जोङो रं जायो बेनि सायाव एसे नोंथांनि ओ नों थांजों आं एसे सावरायनो सानदोंमोन। अ बे जोङो बै बैसागुखौहाय ओ जेखौ जोङो दमासि बुङो बे दमासि खालिहाय जोंनिया बे मोसौनि बैसागु खालि जोङो ओ मोसौखौ थुखियो थुखिनायखौ नुनो मोनो आरो बिदिनो मोसौ खौ ओ थुखिखांनानै ओ मोजां पाखा गोदान बायनानै गोदान ओ गोदान पाखा लानानै ओ ह मोनायावहाय जोङो बे गोदान पाखाजों ओ खानायखौ नुनो मोनो आरो। बिदिनो जोंनो मोसौ थुखिनोबो जोंनो गोबां ओ बुस्थुफोर नांगौ जायो जेरै जोंनो लाव खुमब्रा ओ पानेलाव ओ‌ लाव पाने पानेलाव फान्थाव हालदै दिखिलिटि पात आरो बायदि बायदि रोखोमनि ओ बुस्तुफोर नांगौ जायो आरो जोंनो। ओ बिदिनो जोंङो बे बेफोरनि लाव फान्थावफोरखौ जोङो माला सुनानै मोसौनो एसे सारना होनानै थुख थुखैनायावहाय ओ जोङो थुखिनोबा जोङो दुब्लि नङाबा दुब्लि दै बुजा थानाय आरो दैमा आरो हाखराव जोङो ओ थुखिनायखौ नुनो मोनो आरो मोसौखौ बिदिनो फुङावनो सि खारनानै जों बे खालि मोसौनि बैसागु होननाय बुंनायखौ खोनानो मोनो आरो। बिदि जोङो मोसौखौ थुखैखांनानै ओ बे खालिनो जोंनिया मोसौ थुखैनायाव आरो थावजों आरो हांगारजोंबो ओ मोसौनि मोदोमावहाय जोङो फोथा होनायखौ नुनो मोनो। ओ बिदिनो जोङो ओ मोसौ थुखिखांनानै जोङो ओ गोखै गोखा बेफोरखौबो ओ जानायखौ नुनो मोनो आरो जेरै खुंखा धिंखिया, थालिर फस्ला, खान्थाल गोरलै बेफोरखौ जोङो बे सानखालिहाय ओ जानायखौ नुयो आरो बिदिनो ओ से खालार बे दमासिनि उनावहाय जोंखौ जोङो जायखौ बैसागुनि से खालार खालि जोङो मानसिनि बैसागु होननानै खोनानाय मोनो खोनानो मोनो आरो। बे मानसिनि बैसागुखालिबो जोङो बिदिनो जोङो फुङावनो सि सिखारनानै जों सुबुंफ्रा दुगैस्रां लोबस्रां जोङो गोदोरखौहाय ओ मान होयो आरो उन्दैखौहाय अनो जोङो खुलुमो। गोदोरखौहाय खुलुमो, खुलुमो जोङो बोर लायो आसशिरबाद लायो। बिदिनो जोङो ओ जों एसे खा से खालार खालि जोङो बिदिनो जोबोद रंजा ओ खालिनो ओ न'खर न'खर जोङो फुजा बावथायफोरखौबो होनाय नुयो, खायफा खायफा न'खराव बिदिनो जोङो नै थाम आमफ्राय आरो स्नि सानसिम जोङो जोंनि बैसागुनि मोसानाय हाबाफारिखौ औ जागायो आ रो बिदिनो जोङो मोसानो थाङोब्ला गामि गामि हाबनानै जोङो न'खर न'खर मोसायो। आरो जोंनो मोसायोब्ला जोंनो ओ रां एसे नै माइरं ओ रां गरसे गरनै हरो बे बेफोरजों जोङो लास्टावहाय जोङो मोसाखांनायनि उनाव स्नि सान जाखांनायनि उनाव मोसाखांनायनि उनाव जोङो ओ लावखार ओंखाम जायखौ खानाबो बुंनाय जायो। बे खौ जोङो जयै जायो आरो। बिदिनो जोङो सेंग्रा सिख्ला, बुरै बोराय, गथ' गथाइ गासैबो दल दल जाना नङाब्ला जमाबो जानानै जमा जानानैबो थांनाय खौ नुनो मोनो आरो। बिदिनो जोङो न' न' अ गामि गामि मोसानायनि अनगायैबो जोङो हाथाय बाजारावबो मोसानायखौ नुनो मोनो आरो। बिदिनो जोंनो मोसानाय जोंनि जेरै ओ दामग्रा देग्रा धल ओ खाम, जथा, सिफुं, हारमनियाम ओ बिदि बायदि बायदि दामग्रा देग्राखो लानानै जोङो खुगाजों रोजाबनानै जोङो मोसा सायो आरो बिदिनो जोङो मोसा जानायाव आरो जोङो हिनजावफोराहाय बिदिनो दख'ना गोमो ओ ब्लाउस गोजा आर'नाइ ओ बिदि ओ खानायाव बिबार लानानै जोङो ओ देलायफब जोमफब जोङो बैसागुखौ हिनजावफोरा बिदि ओम ओंखारनानै मोसायो आरो। आरो बिदिनो हौवा फोराबो गामसा आर'नाइ ओ गस्ला गुफुर बेफोरखौ गाननानैहाय जोङो मोसानाय थां मोसानो थांनायखौ ओ नुनो मोन
औ औ।
जोबोद ओ खेदाय हरो आरो बिदिनो जोङो बैसागु बैसागुखौ जोङो दानि जुगाव जोङो खाम जथा सिफुंजों ओ मोसायालाबासिनो जोंनिया जोंनि जा ओ बक्स ओ रेकर्डिं अडिय' बेफोरजोंबो जोङो मोसानायखौ दानि जुगावहाय नुनो मोनदों जों ओ जेसे हायो जों बेफोरखौ बाहाया लाबानो जोंनि खुगा मेथाइ जोङो खुगाजों रोजाबनानै अथ' खाम जथा ओ दामनानै जोङो बिदि मोसानायखौ ओ बांसिन ओ दानि जुगाव नुनो मोनला। थेवबो जोङो जेसे हायो जों बेफोरजोंसो मोसानांगौ आरो ओ
औ औ औ खोनागासिनो औ।
खोनादोंना नोंथाङा?
खोनादों खोनादों।
औ नोंथाङाबो एसे बैसागुनि एसे फोरमायना होनो हागोन ना?
औ औ हागोन। नोंथाङा आंनि ओ रायज्लायनायखौ मोजाङै क्लियारै खोनादोंना खोनायाखै बुंहरलाय।
मोजाङै खोनायाखै।
दा खोनादों ना?
औ औ खोनादों दे।
औ दा बैसागु फोरबो होननानै बुङोब्ला जोंनि बर' हारिनि मोनसे गाहाय फोरबो होननानै बुंनो हायो नङा होनब्ला नोंथां?
औ।
औ दा बे जोंनि रंजालि बैसागु बे फोरबोआव जोङो गिबियाव नोंथाङाथ' दा जि बैसागो फोरबोनि जा नेमखान्थि जागायनायनिफ्राय जोबनायसिम दा नोंथाङा फोरमायखाफ्रामजोब्बाय। थेवब्लाबो आं माने फंनैसो ओरैनो बुंनानै ओ आंनि जिखिनि खोनानाय बेखौ फोरमायनोसै आरो नोंथां।
औ औ।
औ दा जोंहा सैथ्र' दाननि जा जोबथि खालार बे जोबथि खालारखालि जोंहा गिबियावनो मा मोसौ बैसागो जायो आरो।
औ‌।
बे मोसौ बैसागुखालि बे मोसौखौ जोंहा थुखैनाय जायो थुखैनो थाखाय बायदिसिना जोंहा लाव फान्थाव हालदै ओ दिग्लिलिथि बेफोरबायदि गोबां माने माबाफोरखौ लानानै मैगंफोरखौ लानानै जोंहा मोसौखौ थुखैनाय हाबाफारिखौ लायो आरो।
औ।
बेनि उनाव माने ओ मोसौखौ थुखैखांनानै माने जोङो माने दुब्लि बारि बा ओ
माने माखासे गुवार ओनसोलाव माने जोंङो होनानै दोनहरोमोन आरो गोदोनि समाव नाथाय दानि जुगावथ' माने न'निफ्राय दोनदाल होनानैसो दोनहै दोनहैनाय जायो आरो
औ
दा बेफोरबायदिनो रंजालि बैसागुनि जोंहा गिबियावनो मोसौखौ सिबिग्रोनानै बेनि उनावसो जोंहा मानसि बैसागुनि जि ओ माबाखौ लानाय जायो आरो बैसागोनि सेथि सानखालि मा जायो जोंहा आ माने। गेदेरा उन्दैखौ मान होनाय माहोनो सिबिनाय बा। उन्दैया गेदेरखौ खुलुमनाय बेफोरबायदि। ओ जोंहा हाबाफारिखौ लायो बेनिफ्राय जोंहा। माने रंजालि बैसागुनि जागायजेननाय माबाखौ बा बोसोर गोदाननि। जोंङो जागायनायखौ जोंङो लायो आरो।
औ।
बेनि उनाव जोंहा। अह नैथि साननिफ्राय जोंहा मोसानाय हाबाफारि। जोंनि रंजालि बैसागुनि जा हाबाफारि बेखौ जोंहा लानाय जायो आरो। दा। मोसानायनि बेलायाव बुंनो थाङोब्ला नोंथाङा फोरमायखाबाय माखासे खोथा। खोनादोंना नोंथाङा।
औ औ खोनादों।
औ दा बेबायदिनो जोंनि ओनसोलावबो नोंथाङा फोरमायनाय बायदिनो। आह सोब न'खरनि। माने सेंग्रा सिख्ला बोराइ बथ बोराइ बेन्थ'। गथ' गथाय गासैबो ओंखारनानै ज' ज' माने रंजालि। बैसागोखौ फालिनो ओंखारबोनायखौ जों नुनो मोनो आरो।
औ।
नाथाय दिनैनि समाव माने नोंथाङा फोरमायनाय बायदि माने। ओ माखासे दामजुफोरखौ आगजुफोरखौ माने लानायखौ। माने जोबोद खम जाफैबाय होननानै फोरमायनाय। बेबायदिनो माने जोंनि ओनसोलावबो बेफोरबायदि जाहांबायमोन नाथाय। जोंनि जि बर' माहारिनि जा फरायसा आफाद। बे फरायसा आफादनि नारा नाथा नाजानायाव। माने जों गोबां गामि ओनसोलनि सुबुंफोरखौ जोंनि दामनाय। देनाय आगजुफोरखौ लाहोनानै। जों जोंनि रंजालि बैसागोखौ फालिनाय लामायाव लाबोनो। हादों होननानै जोङो बुंनो हायो आरो।
औ।
औ बेफोरबायदिनो जोंनि बर' समाजनि जा रंजालि बैसागु। फालिनाय बे रंजालि बैसागु फालिनाया जागायो आरो।
औ औ।
जागायनानै बेनि उनाव जोंहा गोदोनि समाव बुंनाय खोनायोमोन जे। रंजालि बैसागुखौ से मासहालागै जेनेबा फुल माने फालियोमोन बा रंजायोमोन होननानै जों खोनायो।
औ।
नाथाय दिनैनि मुगायाव समनि माखासे आंखालनि जाहोनाव दिनै स्नि सानसिमल' जोङो रंजानाय बा फालिनायखौ ओ जोङो नुनो मोनो औ औ बेखौ फालिनायखौ जोङो नुनो मोनसै आरो दा बेफोरबायदिनो माने जोंनि बर' समाजाव माने दिनै ओरैबायदि समबो सफैबावबाय माने स्नि सानखौ सम होआलासिनो
औ।
गोबां ओनसोलफोराव माने गासैबो ज' जानानै माने मोनसे बैसागो फांसन बेफोरबायदि खुलिनानै बे मोनसे जायागायाव सानसेनि थाखाय रंजानानै बेफोरबायदि बारह'हरनायखौसो जोङो नुनो मोनबाय आरो। औ दा
औ नोंथां बिदिब्ला औ नोंथांजों सावरायनानै गोजोननाय मोनबाय बिदिब्ला जोङो समाबो जाबाय दोनथ' जासिगोन नामा नोंथां
औ औ दे दे दे समाबो एसे गोबाव जाबाय औ
जया लाइबा